हेल' खोलो खोनादोंनाा हेल' औ
ओम औ खुलुमबाय
नोंथांजों एसे रायज्लायनो नागिरदोंमोन रायज्लायनो टाइम मोनगोन ना
औ हागोन दे नोंथां बुंनायसुन।
औ जानाय लोंनायनि बागै रायज्लायनो नागिरदोंमोन
अ बेथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा दे रायज्लायनो हागोन दे
मा जानो मोजां‌ जानानै नोंथाङा मोजां नाङो
औ आंथ' जानो थाखाय बिराद मोजां मोनो ओरैनोथ' जोंनि बर'नि जानाय खायद'फोराथ' बिराद दङ गोबाङानो दं थेवब्लाबो आङो एसे फोरमायनो नागिरदों आङो अनलाजों दाउ जानो मोजां मोनो साम'जों जानो मोजां मोनो नारजिजों अमा जानो मोजां मोनो बेबायदिनो गोबां गोथाव गोथाव जोंनि बर'नि ओंख्रिफोर दं बेखौ आं जानानै बिराद मोजां मोनो नोंथाङाबो ओ अनलाजों दाउखौ जानो मोजां मोनो नामा आरो मोजां मोनोब्ला माबोरै संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
आंनि साबसिन मोजां मोननायानो जाबाय अनला दाउ
औ माबोरै सङो एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा
अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय फार्स्टआव जोङो
औ
गिबिसिनाव जोङो माइरंखौ सोमग्रोना लानांगोन ओमफ्राय सोबनानै देनांगोन देनायनि उनाव ओमफ्राय मा ओंख्रिजों सङो ओमफ्राय बेखौ रहायग्रा लानानै ओमफफ्राय दैया गोदौब्लाथाय बे अनला ओंख्रि बेखौ होना होनांगौ आरो अब्लानो जाबाय अनला ओमफ्राय खारै होनांगौ
औ नंगौ ओमफाय ओरैनो अनला ओंख्रिया मा मा जों जाजायो नों नोंथाङा खोन्थाहरनो हागोन नामा
अनला ओंख्रिया गासैजोंबो जाजायो जेनेबा अमानिफ्राय लानानै दाउनिफ्राय लानानै जायखि जाया माने आलुनिबो जाजाबाय फ्राय‌ आरो गासैजोंबो जाजायो नारजिनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि मैगं थाइगं फोरनोङो गासैजोंबो जाजायो
औ नोंगौ
ओमफाय नोंथांनि मोजांसिना मा मा ओमफाय आलदा आरोबाव जानाय लोंनायनि
औ आंनिथ' जानाय लोंनायनिया आं मोजां सिन होनोब्लाथ' आङो सबायजों साम'खौनो आं बांसिन गोथाव मोनो नोंथां
सबायाइजों साम'जों बिख बेखौ माबायदि सङो खोन्थानो हागौमोन नामा नोंथां आ
अ औ आङो एसे आंनि जा मिथिनानै मोननाय आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों आं उम जा आंनि मिथिनानै मोननाय आं बेखौनो नोंथांनिसिम फोरमायनो सानदों ओ सबाय साम' होनबाथ' जोङो गिबियावनो जो साम'खौ लाग्रोनांगोन ओमफ्राय नोङो दैमायाव खनो बा नों बायनानै लाबोयो जों बेखौ ओ नांखाथारगोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ सानसे सिगां बायनानै जुदि लाबोग्रोग्रोयोबा जों माने मोजाङै जोङो बिनि जा मैला बेखौ जोङो ओंखारनो हायो आरो बिनि सायाव जोङो बेखौ जेब्ला सानसे सोमनानै दोनगोन अब्ला बिनि मैलाफ्रा ओंखारोब्ला जोङो बिनि दाखोन आरो बिनि ओ जा बिनि ओ खिथु बेखौ जोङो दाननानै माने जोङो बेखौ मोजाङै ओ साफा खालामनानै लाबावनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो सबायखौ नोङो गोसो बायदि संनो हागोन अरावबो संनो हागोन गेसाव कुकारफोरावबो रुग्रोनो हा गोन जोङो बायदि रोखोमै जोङो ओ खालामनो हायो आयदाफोर दङ ओमफ्राय नोङो जिखेयानो जा अराव संनायानो जा ओ गेसा व संनायानो जा जे नोङो सबाइखौ गुरै रैहोग्रोथारनांगोन बिनि उनावहाय जोङो गिबियाव जोङो साम' खौबो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन जाहाथे साम'नि ओंखारनाय दैफोरा जाहाथे मोजाङैनो राननानै जाहाथे मोजाङै ओ जोङो बेखौ फोमोनो आरो बिनि सायाव जोङो जेब्ला साम'आ बिनि दैया रानगोन अब्ला जोङो जा सबाय जोंनि रुना दोननाय बेखौ जोङो बे साम'आवनो जोङो होनानै संनो हायो लोगोसे जोङो बेयावहाय गासै जोंनि नांगौ मुवा ओ मस्ला मस्लि, ओ संख्रै, फानलु, सामब्राम गु फुर, सामब्राम गोजा बायदि जोंनि जा होनो गोनां जों बेखौ गोसोबायदि होनो हायो ओमफ्राय बेयाव जोङो खारैफोरबो ओ खारैजों संनाय जायो जेब्ला जों सबायखौ बे जों खारैबो ओ लाफादेरनाय जायो जायनि जाउनाव जोङो खौ बांसिनानो खारैजों जानाय जायो सबाइ साम'खौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो बेहाय होनो थाखाय दैज्लां बोथोराव जोंहा दङ ओ गंगार दुन्दिया बा हायजें बिलाइफोर जों बेखौ होनो हायो। ओमफ्राय आरो दै मेसें बोथोराव जोङो मोननाय दुुन्दिया बो दुुनदिया बेखौबो जोङो माने गोसो बायदि नोङो बुरजा होयो खम होयो जों बेखौ होनानै जोङो बांसिनै ओ सबायनि गोथाव मोदोमनायखौ बा गोथाव मोन जानायखौ जों बांसिन खालामनो हायो आरो नोंथां
ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङाबो ओ नारजि अमा जायो ओ खोमान?
जायो जायो।
औ जायोबा होमबा आंनो अमा संनायनि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां माने आङो एसेबां एफाग्राब नारजिजों अमा संनोखौ रोङा नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ अब्ला एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ नारजिजों अमा अमाजों
औ
फार्स्टआव गिबियावनो जोङो नारजिजों अमाजों
औ
संनो थाखाय जोङो बेदरखौबो जों एव
औ
दै गुदुं खालामनानै जायखि जाया बुस्थुआवनो जोङो दैखौ गुदुं खालामनानै बेनिफ्राय बेयाव
औ।
औ
बेजोंनो बिनि उनाव जोङो गुदुं जाब्लाथाय बेखौ गुन्दै खालामगोन ओमफ्राय गुन्दै खालामनायनि उनाव जिथिया नों बेयो जों अमा बेदरखौ जों एवगोन आरो एवखांनायनि उनाव बियो मोजाङै माने मोनबाथाय उनाव ओमफ्राय दैया दै बाहायदेरनानै बेखौ होनाय जायो आरो। उनावहाय नारजिखौ बिनि उनाव मस्ला मस्लि होदो मस्ला मस्लि होखांनायनि उनाव बेबायदियैनो गोबाव सङोब्ला बेबायदियनो जागोन
औ नोंथांनि गारांखौ बारा एसेबां मोजां खोनायाखै एसे गोसा बुंहरनो हागोन नामा?
खोनादोंना नोंथां खोनादोंना
औ खोनाबाय बुं औ खोनाबाय।
आरोबाव मा मा ओ जानाय मा माखौ मोजां मोनबावो नोंथाङा?
अ आङो जानो मोजां मोनबावनाय हिसाबै आंनिथ' ओरैनो जानाय लोंनायाव ओ आंथ' गोथावसिन मोननाया बेनो आङो बायगनजों नाखौ आं बांसिन मोजां मोनो जिखि जाया नायानो जा आङो बायगनजों नाजों जानो बिराद मोजां मोनो। ओमफ्राय आङो बांसिन मोजां मोननाया आं आं ना गिदिरजों बायगनजों ना गिदिरफोरजों जायोब्ला आं बांसिन मोजां मोनो मानो होनोब्ला ना गिदिरफोरजों जायोब्ला ना गिदिर बेनि इनि ओ माने मोजांसिन मोनजानाया आलदा जायो। आरो बिनि उनावहाय ओ बेखौ आङो जानानै बिराद मोजां मोनो आरो जों बिलाइफोरखौ गोमोन गोमोन नै लाबोयोब्ला बिराद मोजांसिन जायो। मानो होनबा गोमोन गोमोना थाबनो मोजां रुइयो रुइयो आरो बिनि उनावहाय मोजाङै रुइनानै बिनि गोखैफोराबो इसे मोजांसिन जायो। अब्ला जोङो बायगन ओंख्रिखौ जोङो एसे एला